औ नोंथाङा मा खालामगासिनो
औ नोंथां आंबो एसे फोथारफोराव दुब्लि फोथारफोरनि खाथि खाला दंफां लाइफां बिफांनि सायाव जिदा नाम्बार ना नोंथां
अ
अ
आसा दंफां लायां अ मबा नोंथाङा आंनो दुब्लियाव थाखानाय जेला खोथियाखौ माबादिहाय फोनाय जायो माबाददि आदब खान्थि बानायनानै जोंहाा खोथिया फोनाय जायो एसे फोरमायना होदो आंनो
औ हागोन नोंथां दा जोङो खैथया फोनायनि आगोलनो जोंनो गिबियावनो नांगौ जानाय बेसादानो जाहैबाय। माइज्लि आरोना नोंथां ओ माइज्लि नांग्रोगौ जाग्रोगोन ओ जि थु जोङो ओ बै माइज्लिया माने गुबुन गुबुन रोखोमनि जिहेतु जोंनि माइआो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो नालाय। औ जेरैहाय माइब्रा मासुरि बंग बन्धु र फसर बायदिसिना माने थायो आरो ना
थायो थायो।
औ थिग बेबायदिनो जोंनो जानखि माइनि गोनांथिबा जोङो माबे माइखौ जों गायगोन बै माइनि ओ जा माइज्लि बै माइज्लिखौ जोङो दोनथुमनाय जायोबा जोङो दोनथुमनायखौ जोङो सोरनिफ्रायबा जोङो बायना लाबोनांगौ जायो आर ना
जायो जायो औ
औ जेब्लानोाखि जोङो बायना लाबोगोन लाबोखांनायनि उनाव बेखौ जोङो हरसेबा हरनैनि थाखाय फाथोनि बस्थायाव सोमना दोननाय जागोन आरो ना नोंथां औ सोमनानै जोबनायनि उनाव जेबब्लाहायखि हरसेबा हरनै थांगोन बेनि उनावहाय जों बेखौ बोखांनानै बेखौ जोङो बै फाथोनि बस्थायावनो बा गुबुन मोनसे दोनग्रा आगजुआव लामस्रावना दोननानै बेखौ जोङो थालिर बिलाइबा जोङो लाइ बिलाइजों जों खोबना दोननाय जायो आरोना नोंथां हरसेनि बा हरननि थाखाय जाहाथे बे माने गाजा बेरो आरोना औ ओ जेब्लानाखि बे गाजा बेरगोन जोङो जिथानखि ओ हा नांग्रोगोन बै हायाव जोङो ओ खनसे नङा खननै नङा जेब्लानोखि ओ खो हाया मोजाङै मोना बेखौ जों माने खनथाम खनब्रै जोङो एवग्रोगोन आर ना ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों आथिखालाव थ' जोङो मोसौजों एवनायखौ जों नुनो मोना मानो होनना बुङोब्ला जोंनिया ट्रे टरजों ओ एवबोला माने समा माने खम समावनो जायो आरोना नोंथां
जायो जायो जायो
औ मानोना जोंनिया समा बेसेन गैयि माने ओ बेनि ओंखायनो जोङो ओ जिथुनाखि ट्रेक्टरजों एवनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेखौ ट्रेक्टरजों एवखांनायनि उनावहाय बै खैथा ओ जिथुनाखि माइज्लि सोमना दोनदोंमोन बै माइज्लि दोननायखौ दा जोङो बेवहाय फोगोन आरो जोङो सारना होसिगोन
औ
औ बेखौ सारखांनायनि उनावहाय जेब्लानाखि ओ एसे सारखांगोन सारनानै सानसे बा साननैनि उनावहाय जों माने बेवहाय सारगोन आरोना नोंथां
औ नंगौ
जाहाथे खैथाया मोजां जायो मोजाङै ओंखारो बेनि थाखाय जों माने ओ बेयाव हासार सारसिगोन औ जेब्लानो जों हासार सारगोन हासार सारखांनायनि उनावहाय बे माने ओ जेब्लानाखि हासार जाखांगोन बिनि उनावहाय जेब्ला ओ से मास बा से दान बा देर ओ देर मासनि उनावहाय बेखौ माने मोजाङै फुनो हानाय बा खैथिया जोंना राजोबसिगोन आरो
औ नंगौ
औ खैथिया राखांबा जोङो बेखौ से दानबा ओ देर दाननि उनावहाय बेखौ जोङो फुनाय जागोन
औ
औ बेखौ जोङो गुबैयै ओ माने आंनि खोथाखौनो बुंनोसै जोंङो माने हाजिरा होनाय जादोंमोन आरो गुबैयै ओ गावबो फुनो हायोबा बांद्रायबाथ' जोङो हाजिरा होनाय जायो नालाय जि जोंनिया समाबो बांद्राय थाया औ बेनिखायनो जोङो ओ हाजिरा होनानै बेखौ फुनो होनाय जायो आरो फुखां जोबनायनि उनावहाय जोंहा जिथुनिखि ओ माइखौ जेरावहाय गायगोन बै ओ दुब्लि फोथारफोरखौ जोङो एवजोबना लाग्रोनांगोन आर ना ओ सैथाम सैब्रैसो होनानै जेब्लानोखि बै हाया मोजाङै मोनजोबा बा मोजाङै हाब्रु ग्लेब बुरि जाजोबा बैह लागै माने जोङो ओ बैखौ ओ जानखि हालेवनाय जागोन आरो बेनि उनावहाय ओ जोङो हाखौ मोजाङै समान खालामनो थाखाय हाब्रुखौ मोजाङै समान खालामनो थाखाय जों बेवहाय मै होनाय जायो
जायो।
दा मै होखांनायनि उनावहाय बै खैथिया फुनाय फुखानायखौ जोङो माने गायनाय जाबाय गायनाय जासिगोन आरो। बिदिनो जोङो माइखौ जोङो रुवानि लाना फैनानै बा जोङो न'खराव थानाय आइजोफोरा गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावहाय ओ औ थिग बेबादिनो जोङो गायगोन गायखांनायनि उनावहाय जेब्लानाखि ओ माइआ ओ दाइनजि जौखोन्दो बा गुजि जौखोन्दोसिम मोनगोन
औ
मोनखांब्ला जोङो बेखौ हानाय जायो आरो आथिखालावथ' जोंना मेचनजोंनो हायो। नाथाय आगोल फोर खासिजों हानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोङो माइ बेखौ हायनानै मोजाङै मुथा मुथा खाना दोननांगोन आरो दुब्लि फोथारावनो खाना दोनो खाना दोननानैहाय बेखौ जोङो मा राननानै जायो आरोना। नोंथाङा बेनि उनावनो जोङो मारान नाखांनायनि उनावहाय जोङो जिगाब जिगाबखौ आलादा जायो। आरो माइआ आलादा जानानै जोंनिया गबोैयो आरोना।
औ औ।
थिग बेखिनियानो आंनि जिथुनाखि खैथिया फोनायनि बा माइ गायनायनि सायाव बुंनांगौआ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो बेनि सायाव।
औ। जोंहाथ' नोंथांनांनाय बादिनो गोबां रोखोमै आदब खान्थि बाहायनानै खोथियाखौ फोनाय जायो। जेरैहाय जोंहाथ' गिबियावनो खोथिया फोनो थाखाय जों सानग्रोना लायो। माबे जायगायाव माबे हायाव जोङो खोथिया फोनाय जागोन माबे हायाव खोथिया फैयोब्ला जोंहा फुनो खहस जागोन। हा फैनाय नङा, माबे माबायाव हायाव गायोब्ला जोंहा खोथिया फुयोब्लाथ' गोबां रोखोमनि खस्थ' जायोना।
औ औ।
खौ जोंहा मोजां हायाव बासिनानै जोंहा मोजां हा बासिना लाग्रोनांगौ जायो खोथिया फोनो थाखाय। गोजौ हा बाहागो दै जमा जायि, दै थायि हायाव। थिग बेबायदिनो जोंहा हाखौ मोजाङै ट्रेक्टरजों सैनाय गुरना लानाय जायो। जोंहा गिबियावनो खोथिया फोनायनि सिगां जोंहा सैनै होननानै दोननाय जायो। बेनि उनावहाय जोंहा माइलि बासिनांगौ जायो। गिबियावनो
औ।
औ जायखौ जोङो माइज्लि होनो माइजलिखौहाय जोंहा हाथाय बाजारनिफ्रायबो मोनबोयो। बेनि उनाव जोंहा न'खरफोरावनो फिनानै दोननाय माइज्लि महरै बेखौबो मोनो। नङा होमबा औ बेनि उनावहाय जोंहा बैफोर माइज्लिखौहाय बायदि रोखोमनि माइस्लि मोननो थाङो। जेरैहाय रनजितनि मोननो थाङो माइब्रानि जोसानि आसु आथिखालथ' गोबां गोदान गोदान माइलि ओंखारदों जेरैहाय बंगबन्धु, सल्ल'मनसुरि ओ सल सत्तुर, पसत्तुर बायदि बायदि रोखोमनि जोङो माइजलि मोननो हायो हाथाय बाजाराव नङा होमबा। औ थिग बेबादिनो बेफोरखौ जोङो न'आव लाना फैनानै फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो मोजाङै फुख्रियाव सोमनानै दोनो सानथाम सानथामसो सोमखांनानै जोंहा बेखौहाय बोरियाव बोखांनानै जोंहा हायाव लामस्रोनानै दोननाय जायो। हायाव लखबनानै। स्थानिफ्राय बेनि उनाव बे जोंहा ओ थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइ बेखौ जोंहा खोबनानै दोननाय जायो बेफोरजों जाहाथे ओ दाउफोरा जानो हायि बादि जाहाथे सान्दुं नाङि बादि थिग बेनि उनावहाय जोंहा जानखि जोंहा ओ बे माइ गाजा ओंखारगोन एबा फोनो जागोन अब्ला बेवहाय जोंहा आ जानि जोंहा आगोलावहाय सै नै हेवना दोनखानाय दोनदोंमोन ट्रेक्टरा बै हाखौहाय जोंहा बै खोथिया फोखालि आरोबाव मोजाङै ओ ट्रेक्टर लिंनानै सैनै एबा सैथामसो मोजाङै हाब्रु ग्ले ग्ले खालामनानै जोंहा दै गैयाब्ला जोंहा ओ दै सारगारनानै दै सारनानै जोंहा मोजाङै हेवनो गोनां जायो। एसेबां बांद्रायबो दै नाङा ओ गेजेर बाहागोनि दै नांगौ जायो जोंहा खोथिया फोनो थाखाय। बुरजाबो नाङा खमबो नाङा। गेजेरनि नङा होमबा? औ। बेनि उनावहाय जोंहा जानिखि हालेवगोन हालेवनायाव जोंहा मोजाङै समान खालामनांगौ जायो मैैफोर होनानै। ओ खोथियाखौ फोनांगौ जायो बेनि उनाव मै होखांनानै जोंहा जानिखि ओ जोंहाथ' खोथियाफोरनियाव गोबां रोखोमनि हासार होनाय नुनो मोनो नङा होमबा? जेरैहाय सोरबा या मोसौ हासार सोरबाया रासायनिक हासार होनायखौ नुनो मोनो। थिग बेबादिनो सोरबाया खोथिया फैयिनि सिगां हालेवनायावनो हासार सारखानायखौ नुनो मोनो। सोरखौबा आरो खोथिया फोखांनानै जिबा दिन थानायनि उनाव जोंहा हासार सारनाय नुनो मोनो। बायदि बायदि नेमखान्थि गासिनियाबो आलादा आलादा।
औ
बेनि उनाव जोंहा मै होखांनानै मोजाङै खोथियाखौ सास्रो सस्रो फोनाय जायो। मोजाङै ओ गु बुङैबो फोनाङा गुबुंबो नङि गेसेंबो नङि गेजेरावनो जोंहा फोनाय जायो। नङा होमबा? औ थिग बेबादिनो फोखांनानै जोंहा ओ खोथिया रज'योब्ला जोंहा मोसौ बोरमाया जानो हायै बादि जोंहा बै खोथियायावहाय औवानिबा आथिखालथ' गोबां रोखोमनि नेट ओंखारदों बायनानै मोनो हाथायाव नङा होमबा?
औ नंगौ
बेफोरखौनो जोंहा ओ मोजाङै ओ बोरमा मोसौफोरा जानो हायै हाबनो हायै बादि जोंहा गोग्गोमै बेरा होनानै दोननांगौ जायो आरो बेनि उ जोंहा बेनि अनगायैबो खोथिया फोखांनानै जानोखि जोंहा सारना फैयो बेखौहाय सारनानै फैयोब्ला दाउ दाउथु आरो बायदिसिना दाउफोराहाय बै माइजलि बेगर जानो जानोथ' गोबां सेस्था खालामनो नाजायो बेफोरखौ ओ जोंहा नेफा नेफा नेहैनांगौ जायो। दुब्लियावहाय जानो हायै बायदि नङा होमबा?
औ
औ थिग बेबादिनो जोंहा खोथियाखौ जोथोन लानांगौ ओ दै जायोब्ला दै अखा जमा जायोब्ला जोंहा दैखौ बायनानै होनांगौ। अब्लासो जोंहा खसेाया मोजां बिबांनि सेहेरा जागोन मोजां रोखोम मोननो हागोन जोङो नङा होमबा खोथियाखौहाय
औ।
औ बेनि उनावहाय जेब्लासिम नैजि एबा थामजि सान जागोन अब्लानो जोंहा बै खोथियाखौ फुनो हानाय जागोन। दा बेनो आंनि बुंनांगौआ खोथिया फोनायनि आदब खान्थिया आंनिफ्राय बेनो। आं जा मिथिगौ बेखौनो खोन्थाबाय दा जेब्ला समाबो जानानै फैबाय जोंनिया नङासै होमबा?
औ नंगौ नोंथाङा थारैनो गोजोन्थों नोंथां।
गोजानथों औ।
औ।